औ खोना नोंथां औ खोनादोंना नोंथांङा औ आं नोंथांखौ हरनाय गुबै जाहोनानो जाहैबाय नोंथां आं नोंथांजों बर'फोरनि हाबानि सोमोन्दै सावरायनो नागिरदोंमोन नोंथांङा सम होनो हागोन ना दसे
औ औ हागोन नोंथां आं सम होनो हागोन आं दासान्दि ओरैनो फ्रियैनो दंङो
औ होमबा जों जागायदिनो ने नोंथां औ जोंङो हा बा होननानै बुंङोब्ला जोंङो बयबो मिथिगौ जोंनि बे बर'नि हाबा आसार खान्थिखौ नङा होमबा जोंहा हा बा होननानै बुंङोब्ला जोंङो मोनब्रैखौ बुंजायो जेरै माने गोलाव हाबा बिदिनो जों खारस'नाय हाबा बिदिनो गोरजिया हाबा नंङा होमबा बेफोर जोंनि बर'नि सोलिबोबाय थानाय बेफोर हाबा आरो जों गोलाव हा माबा होननानै बुंङोब्ला जोंङो जेब्ला सोरनिबा न'खराव जेब्ला हाबा होनो गोनां सासे सिख्ला हिनजावसा थायोब्ला आरो बबेबा न' खराव हाबा होनो गोनां सासे सेंग्रा थायोब्ला बै न'खराव थांनानै बा हौवा गोदाननि न'खरनि फ्राय हौवानि न'खरनिफ्राय जेरै थांनानै बैसोरनि न'खराव जोंङो सिख्ला गाहैग्रोयो आरो नंङा होमबा नोंथां बिदिनो जुदि सि ख्ला गाहैखांनायनि उनाव बिथांनिफ्राय बिथांमोननि न'खरनिफ्राय हिनजावसाफोरनि न'खरनिफ्राय जेरै मान लानानै फैयो बिदिनो फालि बिदिनो गामसा मान लानानै फैयो आरो बिथांमोनाबो आरो राजि जायोब्ला बिथांमोननो जोङो आस्थाम सोनानै गारबोयो नंङा होमबा नोंथां बेफोर रोखम हुदाया जोंनि बर'नि हाबायाव दासिमबो दोङो आरो बै आसथामखौ हिनजाव सानो गथायना होनाय फैनाय जायो आरो आरो बेखौ जुदि स्नि दिन आरो बिदिबा जिबा दिननि उनाव बा आदा मासनि उनाव जुदि बिथांमोना बे आसानखौ आसान बा जोंनि बे आसथामखौ जुदि फिन हौवासानि न'खराव गथायफिनोब्ला बे हाबा माने बे हाबाखौ बिथांमोना राजि गैया होननानै जोंङो फोथायनो हायो आरो अब्ला बिथांमोनहा मास मोनसे जाजासिमबो जुदि आसथामखौ जुदि गथायफिना होवासानो अब्ला बिथांमोना हाबायाव राजि जाबाय होननानै जोङो फोथायनो हायो आरो थिग बिदिनो हौवा हिनजावसानि न'खर न'खरनिफ्रायबो जेरै हौवासानि न'खराव थांनानै बिदिनो खुरमा हिसाबै जेरै सावरायनो थाङो बिदिनो बिथांमोनाबो राजि जायोब्ला फिन आरो हौवासानि न'खरनिफ्राय थांनानै हिनजावस न'राव बिथांमोनहा थारिखौ जर जोलुरनि दारैखौ थि खालामनाय जायो आरो बे हुदाया माने बर'फोरनियाव सोलिबाय दं बेखौ जोङो गोलाव हाबा होननानै बुंनाय जायो आरो आरो जोङो सारस'नानै हाबा जानाय जेरै नों सोरजोंबा मोजां मोनलायदोंबा हौवाजों सेंग्राजों मोजां मोनलायना जायो खारस'नानै मन्दिरफोराव हाबा जालायनाय बे बे बर'नि मोनसे हाबायावनो गोलैयो आरो बेफोरखौबो रायजोफोरा माने एक्सेप्ट खालाम मनानै गनायथि होयो आरो आरो जेरै सोरजिया हाब बा होननानै बुंङोब्ला जायनि न'खराव हिनजावसा हौवासा गैया बिथांमोननि न'खराव सोरनिबा हौवा जुदि साब्रै साबाादोंबा बिथांमोनखौ लानानै हिनजावसानि न' खराव लाखिनाय जायो आरो बेखौ जोङो सोरजिया हाबा होननानै बर'आव बुङो आरो दासिमबो बे जोंनि ओनसोलाव सोलिबाय दङो आरो बेफोरो बेफोरखौ जोङो दासिमबो गारनो हायाखै बे आसार खान्थिया जोंनि गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय आरो नोंथां बेखौ आं फोरमायनानै होबाय नोंथांङा एसे फोरमायनानै होदो जोंनि बे हाबाया बोरैहाय
औ औ औ गोदोनि हाबाया जोंहा एसे सादा सिदायैनो जायोमोन आरोना नाथाय आथिखाल हाबाया ओरैबायदि बाक्थि नुयो जेरै मोनसे हाबा खुंनो थाखाय जोंनो बा लाखनिबो गोनांथि आरो बांद्रायनिबो रांनि गोनांथि जायो होननानै जों मोनथियो आरो मानो होनना बुङोब्ला आथिखालनि हाबाया ओरैबायदि गाजा गोमजायै जायो जेर रैहाय गाननाय जोमनायनिफ्राय जानाय लोंनायनिफ्राय बायदि हाबानि पेन्देल सोंनायनिफ्राय बाय गासैखौबो रांजोंनो खालामजोबनायखौ जों नुनो मोनो आरो आथिखालनि हाबाया बेबदि जागासिनो बा बेबादि सोलिगासिनो गोदोनि हाबायाथ' जोंहा मा बुङोमोनलाय जेरै अनला ओंख्रिजोंनो हाथा खुरनानै जरन होनानै बा ओ
औ
सिख्ला आरो सेंग्रानि गोसोआ गोरोबलायबानो गामि गंसे खौ लानानै सिख्लानि गामि आरो सेंग्रानि गामि बे गामि गामि गंनैजोंनो हाबाखौ खुंनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो गोदोहाय एसेबांबो जोंहा रांनि गोनांथि गैयामोन गोदोनि हाबाया जोंहा बिदिनो फिसा फिसै फिसायैबाबो बिदि बिनो हाथासुनि होननानैबाबो जोंहा गोदो हाबाखौ खुंनानै दोनोमोन आरो बिदिनो जों ज जोंनि आथिखालनि मुगायाव बेफोरबायदि गिदिर गिदिर हाबा खालामनाय खौ जों नुनो मोनो जेरै हाबानि दख'ना गांसे बायनो थाङोब्ला खैनानि दख'ना गांसे बायनो थाङोब्ला बेयाव ओ ब्रैजि रोजा थामजि रोजा बेबादि रोजा रां होननानैसो बायनानै हाबायाव गाननायखौ जों बांसिनै नुनो मोनो आरो नोंथां
औ
बिदिनो जोंहा गोबां रोखोमैबो हाबा दङ ओ जायहा थाखा दङ बिसोर गोदोर गोदोर हाबा खालामो नाथाय एसे ओ गोरिब न'खरनि बा एसे न'खराव आंखालफोरा एसेबांबो गोदोर हाबा खालामा बिदिनो खारसनाय हाबा फोरखौनो खालामो आरो बिदिनो ओ बोना लायनाय हाबाफोरखौ खुंनाय जायो आरो नोंथां
औ नंगौ ओ नोंथाङा ओ गुवारैनो फोरमायबाय जोंनि हाबाया गोबां आं बेखौ बावदोंमोन बोनानि हाबा खालामनाय नङा होमबा बेफोरबो जोंनियाव जायोमोन नाथाय बे फोर एसे खमायनायखौ जों नुबाय आरो दायो दायो जोंनियाव गोलाव हाबा बिदि खारस'ननाय हाबा बिनिफ्राय गोरजिया हाबाया जोंनियाव बांसिनै जानायखौ नुयो आरो दासिमबो औ नोंगौ जोङो नोंथाङा बुंलांनाय बायसा जोंनि बर'नि हाबायाव ओ माने जाय मानसिफोरा बिदिनो मानसिनि लुबैनायखौ जोङो सुफुंजोबनो हाया नङा होमबा सोरबाया गिदिर हाबा खुंनानै गोजोननाय लानो लुुबैयो बिदिनो सोरबा फिसा हाबा खुंनायनि गोजोननाय लानो लुुबैयो आरो जोंनि हाबा होनाया जे हिनजावसानि न'खराव जोङो बांसिन गोलाव हाबायाव हिनजावसानि न'खराव जों
औ
माने हाबाखौ दाननायखौ नुयो आरो जायखौ जर जलनखौ जोङो हिनजावसानि न'खर आवनो बांसिन होनायखौ जोङो नुयो आरो नोंथां बेनिफ्राय बिदिनो हिनजावनि न'खराव जेरै जानाय लोंनायफोरखौ बिदिनो बैदिनखालि होबाय होनानै जोङो हरावनो जोङो हिनजावखौ हौवासानो गथायनानै बिदाय होनाय जायो आरो बे बर'नि हाबायाव जोङो दासिमबो सोलियो आरो नेक्स दिना न'ख खानायै आरो हौवासाया गावसोरनि आलासिफोरखौ लेंहरनानै ओंखाम खबसे जाहरनाया बे हौवाफोरनि मानानि न'खराव सोलियो आरो बेदिनखालिबो हिनजावसा फोरनि न'खरनिफ्राय एसे खबर लाफैनाय हुदाया दङो आरो हिन्जावसाफोरनि न'खरनिफ्राय फैनानै ओ भाय बागिफ्रा फैनानै ओ हौवानि न'खराव खबर लाफैयो जेरै बोरैहाय जादों आलासि सोंनाय ओरिनाय बेफोरखौ एसे खबर लाफैनाय बियो बर'नि हाबा हुदायाव दोङो आरो दासिमबो आसार खान्थियाव अब्ला हौवासानि न'खर ख'राव बिदिनो गाजा गोमजायै जाहोनानै हराव बिदिनो बर'नि खाम जथा सिफुंखौ लानानै रंजानायबो जोंनियाव आथिखालाव दोङो नङा होमबा नोंथां बर'नि जंखायलायनाय एदावलायनाय बिदिनो रोजाबनाय आरो आथिखालावथ जोङो बेन पार्टिजों जोङो गोबां साउड सेट बाहायनानैबो गोबां दामनानै रंजानायखौ नुसोगारो आरो नोंथां बिदिनो जोंनि हाबायाव थ बर'नि हाबायावथ बेन पार्टिया थाथारनांगोन नङा होमबा अब्लासो जोंनि बर'नि हाबाया माने आबुं महर मोननाय रखम जायो आरो जायखौ गोलाव हाबा बेफोरो एसे रंजानो मोजां नाङो आरो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
औ नोंथाङा एसे फोरमायनानै बावदो नोंथांमोननि साइडआवहाय बिदि दन पार्टिखौ दामोना दामा
औ दामो ओ हाबा फोराव बे बें कार्टि दामनायाथ' कमन होनना बुंनां जायो मानो होनना बुंङोब्ला बेयो थाखाथारो ओ बेंपारति गैयाब्लाबो गामिनिनो ओ दामनो गोरों सुनो गोरों बिसोरखौ लिंनानै ओ बरगोद गोदाना लांनो फैनाय खैना लांनो फैनाय समाव दामनानै बरायनाय जायो आरो नोंथां बिदिनो जोंहा ओ हाबानि नेम खान्थिफोरखौ बुङोब्ला जोंहा ओ हाबायाथ सानै ओ सिख्ला आरो सेंग्रानि गोसोआ गोरोबलायनांथारगौ बेयो गोनांथार ओ गोरोबलायनायनि गेजेरजोंसो बिसोरो संसारखौ जालांगोन बेबो गोनांथार गिबियावनो जों बिसोरो खैना आरो बरनि गोसोखौ गोरोबलायनायखौ नायनांगोन आरो अब्लासो जोंहा हाबानि नेमखान्थिखौ फालिनो हागोन बिदिनो हाबायाव जोंहा बैराथिनि गोनांथि जायो बिदिनो ओ बाय बाहागोनि गोनांथि जायो बायदिसिना खुरमा आलासिफोर खौ गासैखौबो नांगौ जायो आरो हाबा समावहाय ओ गंसे न'खराव औ हाबा जायोब्लाथाय जोंनो गासैनिबो हेफाजाब नांगौ जायो गासैनिबो मदद नांगौ जायो रायजो राजाफोरनिबो अनसुंथाइनिबो गोनांथि जायो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां बुंनाया औ
औ नंगौ
नोंगौ नोंथां बुंनाया सैथो जोंनि हाबा हुखाया गाव हारसिं जानायानो नङा नङा होमबा हाबाया मालाबाबो गाव हारसिं जानाय नङा बियो समाजजों गोरोबफानानै बियो समाज रायजो समाजखौ लानानैसो हाबाया जुर जुलुमा जायो आरो नङा होमबा जुदि गाव हारसिं हाबाया जानाय हब्ला दिनै गोबां मानसियानो जोङो गोबां जोंनि समाजाव बेले बेजेया फैगौमोन नङा होमबा समाज गैयामोनबा बेखायनो जोंनि बर' समाजाव दाबो हाबा जानाया नेमखान्थिफोरा गोबां गोरायैनो दोङो नङा होमबा आरो जोङो गासै मानसियानो बेफोरखौ फालियो दिनै जायफोरा जाय बिथांमोना जेरै जर जलन जायो बे हाबाखौ फालियो आरो गामिनि गासै रायजो राजाजों लोगोसे भाय बाहागि गासैबो बे हाबायाव अनसुंथाइ होनाया जोंनि आथिखालाव दासिमबो दोङो आरो मानो होनबा जोंनि ओनसोलाव खानानै दोनखायो जायफोरा ओ थाव आधा लिटार बिदिनो दालि सेरसे बा आलु सेरथाम बिदिनो मोनसे जोंनिया बान्दा खानानै दोनखायो आरो बेफोरखौ नोंनि औ नोंनि न'खराव हाबा जाबाबो आं लांगोन आंनि न'खराव फैबाबो आं लांगोन बेफोरखम हुदाया माबाया आसार खान्थिया जोंनि बर' गामियाव दासिमबो खाना दोननायथि जायो आरो अब्लानिया जोङो निखावरिबाबो जोङो जुलिखौ जानांगोन बैसो जाबाथ' नङा होमबा बेफोरो जोबोर बेयाव गोरिबबाबो धोनिबाबोथ' जों संसारखौ जानांगोन नङा होमबा बेखाय जोङो गोरिबाबो जोङो माने हाबा खुंनो थाखाय गोरलै जायो आरो बेफोरखौ अनसुंथाइखौ मोनोब्ला आरो बेफोरखौ रोखम खालामनाया जोंनि बर' समाजनि थाखाय जोबोर मोजां आरो आं बेखौ आरो हेफाजाब होयो आरो आं गनायथि होयो आरो बेखौ नोंथां
नंगौ
अब्ला नोंथां जोंहा समा जाबायमोन जोंनि सावरायनांगौखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां
औ औ
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांजों सावरायनानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय आङो
औ औ दे बिदिब्ला